औ नोंथा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथांखौ फन खालामनाय जानो जाबाय आं नोंथांजों मोनैसो आयदानि बागै सावरायनो हरदोंमोन नोंथां
औ
नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ
औ ओ बिदिब्ला नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबायदि खुङो नोंथां एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ
औ
जोङो मागो होनना बुङोब्ला जोंना बिदिनो फिथाइ बायदिसिना रोखोमनि फिथाय फिथा बानायनानै जानायखौनो माने मागो होनो आरो ओ जों बे बोस बे ओ बे माने सानाव जोङो बयबो ओ बिदिनो न'खर न'खर जोङो फिथा बानायो ओ बायदि रोखोमनि फिथा बानायो जेरै जोङो ओम फिथा लावदुम उम सिथाव माने थावनि ओ थावनि फिथा आरो आरो नारें खलनि लारु आरो एन्थाब फिथा उम दा फिथा औ बेफोर ओ बेफोरबायदि माने जोङो ओ फिथा बानायनानै जानाय जायो आरो बे मागो समावहाय जोङो आरो बिदिनो खायसे खायसे सिबिंनि लारु बेफोरबायदिखौ बानायो आरो। ओ बेफोरबायदि ओ बानायो आरो जोङो ओ मागोनि मागोनि माने ओ एक थारिक खालिनि सिगांनो माने जोङो बेफोरबायदि मागोनि ओ फिथाखौ देयो आरो। ओ जों फिथा देनो थाखाय जोंनो माइरं नांगौ जायो। आरो बे माइरंखौ जोङो ओ
औ
फुं फोरावनो माने बा बेलासे बा फुं बेफोराव बेफोरबायदि समावनो जों बे खौ माने ओ सोमनानै दोनो आरो बाल्थिं बा ओ माबा मोनसे आयजें फोराव जोङो दै होनानै माने बेखौ जोङो सोमना दोनो बे माइरंखौ आरो बे माइरंआ जेब्ला रुइयो गुरै जायो अब्ला ब्लाना जोङो बेखौ ओ बोखाङो बोखांनानै एसे माने सुयो आरो बिनि रुन्दैफोरा बिनि ओ मैलाफोरा खारो बेनि थाखाय जोङो बेखौ सुयो सुनानै जों बेखौ उम खिरखाफोराव सुनानै बेखौ दसे माने लामस्रोना दोनो आरो जोङो दै सर'नो थाखाय बिदि लामस्रो स्रोनानै जोङो
औ
आरो जेब्ला बिनि ओ दैया सर'यो एसे रानो अब्लाना जों बेखौ ओ मोनाबि बिलि बा बिदिनो बेलासे टाइमफोराव जोङो सौनो माबानो देनो लाङो आरो ओ दिंखियाव देहैयो आरो जोङो। आरो दिं जोङो दिंखियाव देयाब्लाबो बिदिनो मेसिनफोराव ओ मिलफोराव देहैयो ओ बेफोरबायदि देनानै जोङो गुन्दै खालामना लायो आरो बे गुन्दै खालामनानैसो जोङो फिथा बानायनो हायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो ओ बि ओ थावनि फिथा आरो एन्थाब फिथा फिथा लावदुम बेफोरखौ माने बानायनाय जायो आरो ओ जोंनोथ' दिनो उम थावनि फिथा बानायनो थाखायब्ला जोङो ओ माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो माइब्रा माइरंजोंसो माने फिथा ओ थावनि फिथाखौ जोङो बानायनो हा हायो आरो माइब्रा माइरंजोंसो माने बे थावनि फिथाया जायो ओ गुबुन बेलेग माइरंजो जाया आरो जों
औ औ।
जोङो उम लावदुम फिथाखौ बानायनोब्ला जोङो माथा माथाजोंनो जायो आरो जोङो। ओ जि माइरंनिफ्राय ओंखाम जायो बेजोंनो माने लावदुम फिथाखौ सावनो हायो आरो नाथाय आ एनथाब आरो थावनिखौ सावनो थाखाय जोंनो माइब्रा माइरंनि गोनांथि जायो बेनि खायनो जोङो माइब्रा माइरंजोंसो ओ बे फिथाफोरखौ माने सावनो हायो। आरो ओ जोङो थावनि फिथाखौ सावनोबा ओ बे उन गुन माने बे माइरंनि गुन्दैखौ जोङो ओ दैजों गलायनानै ग्रोयो आरो दालाफोराव बिदिनो दैजों गलायनानै माने बिदि लाथो लाथो एसे माने ओ गल खालामनानै जोङो बेखौ उम माने आखाइयाव एसे एसे लानानै जोङो बेखौ गल खालामनानै ओ सावनाय जायो आरो फिसा फिसा बिदि गल खालामनानै जोङो सावनाय जायो आरो उम एन्थाब फिथाखौ सावनो थाखाय जोङो ओह गुन्दैखौ बे माइरंनि गुन्दैखौ जोङो टावा बा सारायफोराव ओ होनानै बिदि गल खालामनांगौ आरो इसे गुवारै गल खालामनानै जोङो बेनि सायाव सिबिं होनांगौ। सिबिं ओ जों लोगोसे जोङो ओ मेथाइ गुरखौबो होनाय जायो आरो औ बेजों होब्लाथाय मा ने माने ओ जानो गोथावसिन जायो आरो गोदै जायो नालाय बेनि थाखायनो जोङो ओ बेखौबो होफ फानानै जानो हायो आरो जोङो नारिखल होफानानैबो जानो हायो आरो बेयाव। औ बेयाव बे एन्थाबावल' नारेखल होनो ओ होआ होनो हो हायाब्लाबो जोङो बे
औ।
उम लावदुम फिथाइयावबो होयो आरो बे लावदुम फि फिथानि सिङाव जोङो ओ सिबिंजों लोगोसे ए ओ बिदि नारिखलनि ओ नारिखलखौ गलायनानै जोङो बिदि सिबिंजों लोगोसे होफानो हायो आरो सि
औ बिदिनो माने ओ गुबुन ओ जोंनि स्राय गुबुन हारिफ्रा माने बिदिनो फिथाखौ माने मागो खमायाव देया आरो नङा होमबा नोंथां? माने बिसोरो मागोनि बिदिनो सप्तासे सिगांनो आं देनायखौ नुयो आरो नोंथां। माने बिसोरो सप्तासे सिगां देनानै माने बिदिनो पयामफोराव एबा बहाबा सोना दोननायखौ नुयो आरो नोंथां माने बिसोर बेखौनो थाइसे थाइसे दिहुननानै जाबाय था थायो आरो नाथाय जोंनिया बिदि नङा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
जा सानखालि फिथा लिरदों माने बे सानखालिनो बांसिन जानायखौ नुयो नङा होमबा थां औ बिसोरनि बायदि ओ बि सिगां देग्रोनानै दोनो आरो जोंनिया जोंनिया बे ओ फिथा देखालिनो जोंनिया बिदिनो ओ बे खालिनो खाना जानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ।
खालिनो जोंनिया सिगांनिफ्रायनो जोंनि गामिनि एबा ओनसोलनि आइजो फोरा माने बिदिनो अमा मासे ओ फिनानै दोनो आरो नोंथां। औ बिदि मागो दमासिआव जानो थाखाय माने न'खरसेयाव मास मोनसे मास मोनसे गाहाम माने फिसियो आरो अब्ला जेब्ला बे मागो सफैयो मागोनि खाना जानाय। बेखालि माने बुथारनानै माने रानो आरो नोंथां। थिग बेबायदिनो जोंनिया बेखालिनो बेलासि फिथा देनानै माने हरावनो सावो आरो नोंथां औ फिथा देखालि ओ माने जों ए फिथाखौथ' माइफ्रानोबो माथानिबो देयो नोङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
लारु सिबिंनि लारु नङाब्ला बे ओ अन गुन्दैनि लारु बानायनायखौ नुयो आरो
औ नोंगौ औ।
औ बे फिथा देखालिनो माने जोंनि गामिनि बाथौ थानसालियाव माने जोंनिया बिदिनो फुजा जायो आरो नोंथां। बे फुजायाव जोंङो माने बिदिनो थोगि होनाय फुजा जायो आरो बोसोरफ्रोमबो। औ थिग बेबायदिनो ओ बेयाव जोंनिया ओ हराव जोंनिया जयग'बो खावो आरो नोंथां ओमफ्राय जोंनि गामिनि बे ओ जा बोराय बुरै बिसोरो हराव रंजानायखौ नुयो आरो ओ थिग बे फिथा खावखांनायनि बेनि नि सेग थारिख नङा होमबा नोंथां अ बे से थारिखौ ओ बे खोमसि खोमसिनो उथि ओ सिखारनानै जोंनि बे गथ'साफोरा माने आं भेलागुरुखौ सावनायखौ नुयो आरो नों थां बिसे माने गोदोनिफ्रायनो बिदि ओ बुंनायनेम दोङ जेन फेलागुरुखौ ओ जेनेबा खोमसि खोमसि दुगैनानै खावनांगौ बिदि होननानै बुंदों आरो माने बिदिनो ओ बेखालि मागोनि से थारिग खालि ओ फुङावनो दुगैया लाबानो दाउसिन दाउला नुब्ला फैगोन जोनोमाव दाउसिन दाउला जायो होननानै बुङो आरो
ओम औ
बुरैफोरा थिग बेनिखायनो फुङावनो सिखारनानै दुगैलोमो बे भेलागुरुखौ साननायखौ नुयो आरो नोंथां औ थिग बेबायदिनो एसे बेला जानायनि उनाव जोंनिया ओ न'नि न'आव आलारि बाथि थि लगायनानै जोंनि जा न'खरनि रुंसारि जानाय सुबुं बिसोरनो गोथै सि बावनाय नुयो आरो नोंथां माने बिसोर जा जौ जुमाय लोङोमोन बेफोरखौ बावो एबा फिथाइ ओ फोरखौ फिथाफोरखौबो बावनाय नुयो आरो नों थां आरो बिसिनि गाननाय जोमनाय द्रेसफोरखौबो बावो आरो
औ
बिसोनो फिथाव ओ सौराय बावनो थाखाय माने बिसनो एसट्रा गोथारखे हावना दोनखायो आरो नोंथां निया आरो बिस नो जौ जुमाय होनो थाखायबो बेखौबो माने एसट्रा गोथारखे सावना दोनखायोमोन आरो बिनिफ्राय मागोनि से थारिखारि बिसोरनो बावो आरो
औ
थिग बेबायदिनो जोंनिया बे मागो फोबबोआव माने जोंनि खाथि खालानि आलासि एबा गामि खाथिनि सुबुंफोरखौ बिदिनो मागोनि फि था सौराय जानो लोंनाय जायो आरो नोंथां आलासि जानो
औ नोंगौ
औ थिग बेबायदिनो जोंनिया बे मागो फोरबोआवथ' जोंनिया बिदि हौवा माहारिफोरा एबा हौवा मानसि जों जुवा गेलेनायखौ नुयो नङा होमबा नोंथां औ माने बेफोरो बिदि बोसोराव खेबसेल' फैनाय नालाय मोनसे माने इन्टारेस्टआव गेलेयो आरो नोंथां बिसोरो
औ औ औ नों
औ थिग बेबायदिनो बे खौबो जोंनिया बारादिन गेलेनो होआ माने मागोनि नामाव सानथामल' गेलेनो होनायखौ नुयो आरो नोंथां
औ नोंगौ
ओ नोंथांमोननि गामि ओनसो औ बिबदि ओ जोओ बिदिनो जुवा गेलेनायखौ नोंथाङा नुदों नामा मागो फोरबोआव?
औ नोंगौ औ आ जोंनि गामियावबो माने बेफोरबायदिनो नियमा दङ आरो ओ जे मागो टाइमाव बिदिनो सानथाम ओ सा थाम सानब्रै बा सानबा बेफोरबायदि माने जोंना होनाय जायो आरो बिदि जुवा गेलेनो होयो ओ जुदि जोंना बे सानथाम सानथामनि औ उनाव जुदि गेले अब्ला माने जोंना बिदिनो फाइन लानाय जायो आरो फाइन खालामना लानाय जायो। बेखौ माने जोंनि ओ गामिनि समाज ओ समाजानो माने बिदि नियमखौ माने दाना होदों आरो ओ जाय बिदि ओ सानथामनि बारा गेलेयो बेसोरखौ माने बेसिनिफ्राय माने फाइन लानाय जागोन बिदि होननानै आ नेम लादों आरो नेम दानाय जादों जोंहा
औ आरो जोंनि औ उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ आरो बिदि मागो फोरबोयाव माने बे मार्बल खेलाफोरखौ बांसिन गेलेनाय नुयो नङा होमबा नोंथां मार्बल खेला आरो बिदिनो बे दागा खुबैनाय बिदिनो बेफोर खेलाखौ बांसिन गेलेनाय नुयो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आरो ओ
बे समाव माने बयबो रंजायो आरो बयबो रंजानानै गेलेयो।
औ औ नंगौ।
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां? औ नोंथांजों मागो फोरबोनि बागै सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
दे।